खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां, नोंथाङा फ्रि दं ना?
औ बिदिब्ला नोंथांजों आंङो बैसागु फोरबोनि सायाव एसे सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां सावराय जागोन ना?
औ सावराय जागोन।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो? गोदोनि बायदियैनो ना दा गोदान समनि लोगोसेजों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां, दा बैसागु फुटबल खौथ' जोंनाथिं माने गोदोहाय जेरैबायदि फो ओ ओ रंजायोमोन बेनिफ्राय एसे एसे सोलायनाय नुदों आरो एफाग्राबो नङा। माने गोदोनि बायदिनो रंजायो दाबो। नाथाय गोदोनि दिनावहाय ओ जेसेबां रंजायोमोन बेनिफ्राय एसे खमसिन रंजा नायखौ नुदों आरो ना गोबाव समहालागै माने रंजायोमोन नालाय। दायो माने गुसुं समैहाय रंजानायखौ नुनो मोनसै आरो ना। ओरैनोथ' बैसागु होननानै बुङोबा जोंना ओ बिदिनो ओ बैसागुआवहाय जेरैहाय ओ सिगांनि समावहाय मोसौफोरखौ जोङो थुखैनाय नुनो मोनो, बेनि उनावहाय ओ जोङो थुखैनानै बेखौहाय, ओ माने उम फोथा फोर फोननानै होयो आरोना‌ आरो बेखौहाय मोसौखौहाय ओ जोङो ओ ओरैनो खायालासिनो माने हगारनानै हरो आरोना बोथोराव। बेनि अनगायैबो जों दा मोसौ ओ मोसौ खौहाय जे ब्ला जोङो लाबोफिनो माने ओ बेलासि समाव लायो अब्लाहायो जोङो माने बै दुरुं गोजामफोरखौहाय जोङो खायालासिनो माने गोदान दुरुं फै होनानैहाय बेखौहाय माने मोसौफोरखौ खानाय जायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो मानसि बैसागुआव फैयोबा जोङो मानसि बैसागुआवथ' जोङो, बैसागु होनबाथ' जोंनि गिदिर रंजानाय फोर्बोखौनो होननो हायो बर'फोरनि मोनसे देरसिन फोर्बो। दा बेवहाय
जोङो माने बर' ओ मानसिफोरखौहाय माने बिदिनो जोबोर माने रंजानाय, जानाय, लोंनाय बेफोरखौहाय नुनो मोनो आरोना जेरै बैसागु फोर्बोआवहाय ओ बोराय-बुरैफोर जे सेंग्रा-सिख्ला ख्लाफोर आरो गोबां गथ'-गथायाइफोर बिसोरो गावसोरनि माने लोगो लाज्लायनानै गावसोरनो माने न'खर न'खर थांनानै बा हाब बायनानै बिदिनो रंजानाय जालायनाय लोंलायनायखौ नुयो आरो ना। आरो बेवहाय बर' फोरनि मोनसे ओ ओंख्रि माने जानायखौबो नुनो मोनो जाया बेयो जोबोर बयजोंबो मोनथिसार जानाय आरो ओ बैसागु फोर्बोनि मोनसे जानाय। बेनो जाहैबाय गोखा गो खै आरोना। बेखौ जोङो माने जोंनि बारि बागान ओ हाग्राफोरनिफ्राय बेन्दों बेनला बिफां बेफोर निफ्राय जो खानानै माने‌
एवनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो ना एकस' एकथा बिदि गोबां रोखोम नि ओ मैगंफोरखौ खानानै जायो आरो बिनि अनगायै जोङो माने बैसागु फोर्बोआवहाय माने अनलायनायखौबो नुनो मोनो। जेरै फ्राय गेदेरफोरा उन्दैफोरखौहाय अननाय आरो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौहाय गोदै गेदेरफोरनिफ्रायहाय मान होनानैहाय जेन'बा बोर लानाय गेदेद फ्रा उन्दैफोरखौ बोर सारस्रिनाय बेखौ नुनो मोनो आरोना आरो बे बैसागुनि गेजेरजोंहाय जोङो माने बर'फोरनि बे ओ गाननाय जोमनाय बा मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बेफोरखौ जोङो साबसिनै माने गुबुन दिननिफ्राय रोखा नै माने बेयावहाय नुजा सारसिनाय खौ जों नुनो मोनो आरो जेरैहाय बर'फोर नि दख'ना गाननाय गामसा गाननाय बा सादोर लानाय बा आर'नाइ फालि लानानैहाय मोसाग्लांनाय आरो बे बेवहाय जोंनि बर'फोरनि गान्नायफोरा माने बैसागो फोरबोआवहाय ओरैबायदि माने नुजासारनाय बा बयनिबो मेगनाव नांनाय बेफोरबायदि देलायनानै जोङो मोसानायखौ बा गाननाय जोमनाय हारिनि गाननाय जोमनायखौ गाननानै जोङो ओंखारनाय बा रंजा नाय मागिनाय न'खर न'खर थांनानै मागिनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां। बेनि अनगायैबो जोङो बे मागिनाय समावनो
जोङो गोबां बर'फोरनि दामग्रा देग्रा जेरै खाम सिफुं जथा ना गंगना बिदिनो बिदिनो हारमुनियाम बेफोरखौ लानानै माने रंजा बायनायखौहाय नुनो मोनो आरो ना ज' ज'यै आरो बे ज' ज' रंजानायनि गेजेरजों जोङो बेखौ नोजोर होनानै मोनो जे माने बे रंजानायनि गेजेरजों माने जोंनि खौसेथिखौबो जोङो नुनो मोनो। आरो जानाय लोंनाय होननानै बुङोबा जोङोथ' जों थ' जोंनि मेेन जानायानो जाहैबाय जेरैहाय अमा बेदर बेखौ जोङो माने गोरान आरो गोथां बेफोरखौ माने मोननैखौबो माने खालामनानै जायो जानायखौ नुनो मोनो आरोना आरो गुबुन गुबुन मैगंफोरजों जानाय नुयो आरो बेफोर ओम जानायजों लोगोसे जोङो माखासे जे बैसागुनि थाखाय जोङो बानायनानै दोननाय माने थिनानै दोनखानाय ओ आरो जौ फोरखौहाय माने लोंनायखौ नुनो मोनो आरोना। दा नोंथांमोननि जों माबायदि बैसागुखौ फालिनाय जायो नोंथां फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां।
ओ।
जेरैबायदि फोरमायदों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो दासिमबो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय नुयो आरो जोङो गोदोसो बैसागु फोरबोखौ से दानसिम फालियोमोन होननानै खोनाबोदों आरो नाथाय जोङो दानि सम समाव बैसागुखौ से दान फालिनायखौ नुवा आरो जोङो स्नि सान फालिनायखौ नुयो आरो बेनिनो जोङो बैसागु गुनि सेथि सानखौ मोसौनि बैसागु आरो नैथिखौ मानसिनि बैसागु बेफोरबायदि मुं होननानै जोङो फालिनायखौ नुयो आरो जा बे गिबि बैसागु मोसौनि बैसागु बेखौ जोङो फालिनो थाखाय बेनि सानसे सिगांनो जोङो मिथिंगानि नोय मोननाय जेरैबायदि हालदै लाव फान्थाव बेलिथि थाराय बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै दोनफैखानाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला मोस मोसौनि बैसागु फैयो अब्ला जोङो बै सानखालि फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै बै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव जा बुथुमनानै दोनफैनाय लाव फान्थाव हालदै बेफोरखौ जोङो हानानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव बेफोरखौ हाखांनानै जोङो जा बे सारायनि हांगार बेखौ जोङो लाइ बिलाइयाव हल'ना लानानै ओ बेवहाय जोङो थाव गुबै फुनना जोङो मोसौनि मोदोमाव बा न'खराव थानाय जिब जुनारनियाव जोङो फोथा फोननानै होनाय जायो आरो ओ बेवहाय जा मोखौनि मोदोमाव फोथा फनाय बेवहायबो मोनसे जाहोन दङ गोदो गोबां लख्रा बा मोसाफोर थानायनि जाहोनाव बेफोरखौ जायोमोननो ओ बेनि थाखायनो बेसोरखौ जानो हायैबायदि जोङो बिसोरनि मोदोमाव फोथा फोनो होननानै गोदोनिफ्राय, फ्रायनो बे हुदाया दंबोयो आरो बेनिखायनो बेखौ जोङो दासिमबो फालिनायखौ नुयो आरो बेनि उनाव ओ बिसोरखौ फोथा फोनखांनानै जोङो जेब्ला बिसोरखौ ओ थुखैनो लाङो बिसोरखौ फुख्रि बा बा दैमानि दैजों थुखैनाय जायो आरो बेनि उनाव बिसोर खौ जेब्ला फोथाराव लांगोन अब्ला जोङो हानानै लाखानाय जा लाव फान थाव बेफोरजों जोङो बिसोरनि मोदोमाव सारनानै बा बुनानै जोंनि जा खुगा मेथाइ ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बेफोरखौ जोङो रोजाबनानै बिसोरखौ फोथाराव ओ बै सानखालि उदाङै हेगारनानै हैनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बै सानखालि सेजौ दाइनथा मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोखा गोखै मैगंखौबो जोङो बुथुमनो ना जानायखौ नुयो आरो नोंथां, ओ बेफोरनि गेजेराव जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ‌ दिन दिंखिया थालिर फस्ला फुंखा आरो थाइजौ खान्थाल बेफोरबाय बिदिनो जोङो ओ सेजौ दाइन मोनाब्लाबो जोङो जा नैजि थामजि मोनो बेखौनो जोङो बुथुमनानै जानायखौ नुयो आरो बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम फैयो। अब्ला जोङो बै सानखालि ओ मोनाबिलि समाव आरो जोङो ओ मोसौ गलियाव आलारि बाथि लगायखांनानै, बिसोरनो जोङो फागा गोदान बावो आरो बिसोरनि मोदोम आरो गङाव थाव गुबै, फुनना होयो आरो बेबायदिनो जोंनाव, ओ मोसौनि बैसागुआ थांनायनि उनाव जा बे मानसिनि बैसागु बै सानखालिबो जोङो, ओ गासैबो फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव न'खरनि जा बिगोमा बिमा बिफा बा आबै आबौ आदा बाजै मोननिफ्राय जोङो बोर लायो आरो बिसोरनो मानबो होयो आरो, आरो बेनि उनाव जोङो गामिनिबो जा गिदिर जानाय बिसोरनिफ्रायबो जोङो ओ बोर लानो थाङो आरो उन्दैफोरखौबो जोङो अनसायो बेबायदिनो जोंनाव ओ नैथि साना थांनायनि उनाव थामथि साननिफ्राय जोङो, ओ गासैबो गामिनि बोराय बुरै हानजाया आलादा आरो सेंग्रा सिख्ला आलाद दा आरो गथ'फोरा आलादा हानजा जानानै जोङो बैसागु रंजानो, नुयो आरो बेयावहाय जोङो, आइजोफोरनि गान्नायखौ बुंनो थाङोब्ला आइजोफोरा बिदन दख'ना गोमो, गोजा ब्लाउस आर'नाइ फालि खानायाव बि बिबार आरो हौवाफोराबो गामसा आरो आर'नाइ फालि बाय बायदि लानानै ओंखारबोनायखौ नुयो आरो बेबायदियैनो ओ जोङो गामियावल' नङा गामिनि अनगायैबो गुबुन गामिफोरावबो जोङो मोसा नो थाङो आरो बेवहाय जोङो गोदो जेरै दोरोङारि दामग्रा लानानै मोसायोमोन। जेरैबायदि खाम, जथा, सिफुं, थरखा बेफोरखौ जोङो दासिमबो बाहायनायखौ नुबोदों आरो। बेनि उनाव जेब्ला स्निथि सान जोबथि सान फैयो अब्ला जोङो बै सान खालि गासैबो बाथौ गुदियाव आर'ज गाबनानै संसारनि गोजोननि थाखाय बा गामिनि गोजोननि थाखाय ओ बेयो जोबखांबोला जोङो जा मोसानाय नै मोननाय माइरं बा फैसाजों जोङो बोथिसे ओंखाम जाज्लायो आरो बेनि उनाव खायसे हाबाफारिफोर लायो आरो जेरैबायदि खन्थाइ आवरायनाय मोसानाय गेलेनाय बायदिखौ लायो आरो। ओ बेनि उनाव जे ब्ला मोनाबिलि सम फैयो अब्ला जोङो खायसे मुंदांखा रोजाबगिरिफोरखौ लाबोनानै जोङो बैसागुखौ रंजानानै बेबायदियैनो बैसागु बोथोरखौ बिदाय होनाय जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव। नोंथाङा खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय। दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथां जागोन दे।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।